औ हेलौ।
अ नोंथाङा मा खालामदों दा?
अ आं ओरैनो दंथयो ओरैनो जिरायनानै दोंथयो।
अ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन आं।
औ सोंजागोन दे।
आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथा
औ औ ओ बर'नि आबाद होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावनानै जाबोखानाय सुबुं होननानै बुजि मिथिनानै मोनो। बर'फोरा गु गुबैयै आबाद मावो होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव माइ आबाद खौ मावनाय नुनो मोनो बांसिनानो बेनि अनगायैबो बर'फोरा मेसें बोथोरावबो गोबां मैगं थाइगं आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ माय आ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो माइस्लिखौ दैयाव सो सोमनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो साननै सानथामनि थाखाय माइज्लि होननानै बुङोब्ला जोङो उ खोथिया फोनो थाखाय माइ दोननायखौ माइज्लि होननानै बुंनाय जायो। माइजलिखौ सो सानै सानथाम सोमखा सोमनानै दोननायनि उनावहाय बेखौ दैनिफ्राय थिखांनानै एसे राननो थाखाय उ माबा मोनसे आइजें नङाब्लाबो हायाव बस्थानिफ्राय लखबनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय बेखौ फोनो थाख खाय खोथिया महरै फोनो थाखाय बेखौहाय दुब्लिखौ एवग्रोनानै लानाय जायो मोजाङै हाब्रु हा खालामनानैहाय गुरै जाबाथाय बेखौ फोनाय जायो बेनि उनावनो जेब्ला खोथियाया गोजौ जायो एबा गायनो हानाय जायो अब्लानि अब्लानिया बेखौहाय माइ हिसाबै गायनो थाखाय माइखौ गायनो थाखाय हाखौ एवग्रोनानै हाब्रु हा खालामनानै बेखौ गायनाय जायो। बेफोरबायदिनो आबादखौ मावनाय जायो आरो मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला बेबादिनो मैगं थाइगं गोबां जानाय फिथाइ सामथायाइफोर मावनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि दैज्लां बोथ बोथोरावहाय दैज्लां बोथोराव खांख्रिखला बेफोरबायदि जोगोनार बेफोरबायदिखौ आबाद मावनाय नुनो मोनो मेसें बोथोरावहाय लाइ, लाफा, केरेला, जिंखा, कबि बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ जों गायनाय बेखौ नुनो मोनो। नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव बेब बेफोरबायदि गायनायफोरनि सोमोन्दै आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ जोंनि ओनसोलावबोथ' दा गोबाङानो बर' हारिफोरा जों नुनाय हिसाबैथ' दा माइ आबादखौनो बांसिन मावनानै जायो नालाय गोदोनिफ्रायनो बे बेखौनो मिथिबोदोंबो नुब ओ नुवाखैबाबो खोनाबोदों बा मिथ मिथिबोदों गुबुननि खुगाजोंबाबो जों बर'फोरा बिदिनो माइ आबाद मावनानै जायो दा जों बर' हारिया होननानै बुङोब्लाथाय ओ जों माइ आबादखौ मावना बेजोंनो जानानै बा ओ राङारि अनसुंथाइफोरबो जों माने ओ बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनानैबाबो जों जायो।
औ औ औ
बेजोंनो जानानै थांनानै थायो। आरोबाव आं बेफोरनि थाखायनो गोबां माने खस्थ'बो खालामनांगौ जायो खस्थ'नि गेजेरजोंसो माइ आबादखौ ओ खालामनो हायो एबा जाफुंहोनो हायो एबा गायनो हायो आरो ओ माइ आबादनि थाखाय आरोबाव गोबां जों नुबावनो मोनो माइ आबाद आबादनि खालामनायनि अनगायैबो उपेरा खेथि होननानै बुङो जेराव अफेरा आबाद जेराव ओ मैगं-थाइगं बायदिसिना जानाय लोंनायनि नामैनो अम बेफोरखौ उफेरा ओ आबादफोरखौहाय मावनायजे जायो आरो बर' हारिफोरा बेफोरखौ नुनो मोनबोद दं आरो दाबो सोलिफुआवबो बेनो दङ आरो बेफोरखौनो मावनानै बर' हारि हरावगोबां ओ जौगा अदोंबो बेनो आरो नोंथाबो एसे बुंदो
औ दा माइ आबाद होननानै बुङोब्ला गायनायजों लोगोसे माइखौ मोननाय मोननाय जासिम जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों मोननो गोनां जायो मोननो हायो जेरै गोबां माइ मोननाय टाइमाव माइ मोननाय समावबो गोबां मोखौ बोरमानि माने मोखौ बोरमाया जायो बेफोरखौहाय खस्थ'यै नायनो गोनां जायो बेनि गेजेरजों माइखौ मोननो हायो माइ हानाय समखौ होननानै बुङोब्ला आघोन मासाव हानाय जायो माइखौहाय बेबायादिनो माइख हाखांनायनि उनाव नानायखान्थि खालामनाय जायो जेरै गोदोनि दिनावथ' माइखौ मोसौजोंनो नानाय जायोमोन नाथाय दानि दानि जुगाव बेफोर गैला मेचननि जुग जाजोब्बाय नालाय दानि जुगाव माइ नायायो होननानै बुङोब्ला मेचिन जाजोब्बाय मेसिन बा ट्रेक्टरफोरजोंहाय माइखौ नानाय जायो बेबादिनो गोबां रोखोमै माइखौ नानो हायो आरो मेसिनजों बा मोसौजों आथिखालावबोथ' मोसौआ एसेबां जोब जोबद्रायाखै दासिमबो दं खायफाया मोसौजोंबो हाल एवो बेबायदिनो सोरबा ट्रेक्टरजोंबो एवो बेबायदिनो आबादखौ खालामनाय जायो माइखौ नाखांनायनि उनाव जिगाबखौहाय माइहुं खालामनाय जायो जाहाथे इयुननि थाखाय मोसौ बोरमानो जाहोनानै लाखिनो हायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमै आबाद मावनाय जायो
औ औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायबावगोन नामा
औ औ फोरमाय जायो दाथ' गोबां नुबावदो जेरै माने उफेरा खेथि होननानै बुङो जेराव उफेरा आबाद मावो माइनि अनगायैबो बेखौ माने उफेरा ओ आबादखौ मावनानै बर' सुबुंफोरा गावनि न'ख न'खरनि थाखाय रांनि गोनांथि जायो बा गा गावनि न'खरनि ओ‌ न'खर खौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय ओ बेफोर उफेरा आबादफोरखौ मावनानै बेफार फालांगि खालामनाय जायो। बेफोरखौ ओ फालांगियारि खालामनानै बा एबा फाननानै रां जाखिनि रां मोनो बेजों न'खरखौ फसंनानै लाखिनो हायो एबा फसंनायाव हेफाजाब होयो आरो। बेफोरखौ जोङो द्लामैनो नुनो थाङो आरो बर' हारिनि बागै जोङो ओ आबाद मावनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला बेखिनिखौनो नुनो मोनो आरो गोबां खस्थ' जायो खस्थ'बो खालामनांगौ जायो। सान्दुं ओ अ खा बायदि ओ सिजानानैब्लाबो बेफोर खामानिखौ जोङो मावनांगौ जायो। बेफोरनो आरो।
औ औ आबाद होन औ औ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' गासैबो मावखायोआनो आथिखालनि जुगावबो आरो गोदोनि जुगावबो। आबादानो जाबाय जोंनि जिउ खुंनाय राहा नालाय आसामनिनो खौ मावनानै मावनाय जायो आरो आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबादानो गिबि होननानै बुंजायो।
औ
माइ आबाद नङाब्ला जों जिउ खांनो हानाय नङा होननानैबो बुं जायो आरो।
औ औ
माइजों लोगोसे गोबां उफेरा आबादबो मावनाय जायो।
उम
बेफोरजों लोगोसे आरोबाव दैज्लां मेसेङावबो माइखौ मोननै रोखोमावबो गायनो हायो। जोंनिया आरो दा ओ समान जायगा ओनसोल नालाय दैनिबो एसे गोनांथि जायो जेरैबायदि दैज्लाङाव आबाद मावनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय दैनि बो एसे गोनांथि जायो।अखानि बिबाङा बो जोबोद खम जालांनो हमदों आथिखालाव जेरैबादि नांगौ बेबादि बिबांनि मोननो थाङा दैखौबो नाथाय बेफोरनि बेफोर जेंनानि गेजेरजोंबो आबादखौ मावनो थाखाय जागायनाय जायो। बेफोरबायदिनो मेसें अब्लाबो सारनानै आबाद माइ आबादखौ मावनाय जायो। आरो दैज्लां बोथोर होननानै अखाखौ नेबाय थाबाबो जाया नालाय
औ औ ।
बेनिखायनो बेनिफ्राय आरो मेसें बोथोराव होननानै बुङोब्ला होनब्ला मेसें बोथोर होननानै बुंब्लाबोथ' बयबो मिथिखायो अखा मेसें बोथोराव अखानि बिबाङा जोबोरैनो खम मोनजायो । बेनिखायनो ओ बांसिन मानसियानो दैज्लां दैज्लां बोथोरावल' माइखौ गायनाय नुनो मोनोसो जों । गोबां खम खम मानसियाबो ओ दैज्लां मेसें बोथोरावबो माइ गायनायखौ नुनो मोनो नाथाय दै मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला उपेर उपेरा आबादखौनो जों बांसिन नुनो मोनो ।
औ औ ।
बेफोरबायदिनो गोबां अफेरा आबाद मावनानैबो गावबा गावनि जिउखौ सामलायबोगासिनो दं । फालांगियारि जेरैबायदि मैगं थाइगं फालांगि । बा बेसर नरनिफ्रायबोथ' जोङो गोबां रोखोमनि थ थाव गुबैफोरखौ मोननो हायो ।
औ औ ।
बेफोरजों लोगोसे तेसि सिबिं सबाय बेफोरखौबो गायनाय नुनो मोनो जों मेसें बोथोराव ।
औ औ । नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय दा नोंथांनि ओमफ्राय जों आं जा सोंथि सोंदोंमोन बेखिनिखौ माने ओ मोजाङैनो फिननाय मोननो हादों । बा नोंथांजों रायज्लायनो जोबद गोजोननाय मोन्दों । अ बेनो आरो जों माइ आबाद ओ बर' हारिनि ओ आबाद मावनायनि बागै जों सानैजों मोजाङैनो रायज्लायबाय ।
औ औ इयुन औ इयुनाव समफोर मोनो ब्ला आरो नोंथांजों बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां बाथ्रा रायज्लायगोन होननानै आसा थाहैबाय ।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोबोर । बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय । गोजोनबाय
गोजोनाय
औ औ ।